हेल'
औ नोंथां खोनादों ना
ओं खोनादों नोंथां
औ
नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना
नंगौ नोंथां थारैनो आङो दायो फ्रियैनो दङ
औ नोंथाङा फ्रियैनो दङब्ला आङो नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि बैसागो फोरबोनि बागै सावरायनोसै होननानै जि मिनिटसोनि थाखाय थाखाय नोंथांनो आङो फनखौ खालामनाय जादोंमोन आरो सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां जागोन हागोन दे नोंथाङा सावरायनो हागोन
औ थ' बिदिब्ला आङो एसे बेखेवनानै होग्रोनोसै
जागोन नोंथां
औ जोंना बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंना सोलिबोबाय थानाय थानाय मोनसे खोब सोमोनांथाव बा जों गारनो हायै जोंनि ओ मोनसे फोरबो आरो
नंगौ
जोंनि बर'फोरनि
नंगौ
बे फोरबोखौ जोङो आमाय थख्ल बिदिबो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो माने लेखा लेखाफोराव जोङो लिरनायखौ मोननो हायो जोंनि आमाय थुख्ल' मोनसे बे फोरबोआ बिदि होननानै बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों
नंगौ थारैनो
औ थ' जों बे फोरबोनि बागैनो सावरायनोसै होमबा जोङो बेबायदि फोरबो होनना बुङोब्ला जोंना बोसोराव खेनसेल' फैयो आरो गोदोनि आरो दानि फोरबोखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला जोंना गोबां सोलायनायखौ खौ जोङो नुनो मोनसै थेवब्लाबो जोङो बे फोरबोनि अ फालिनायखौ बा बे फोरबोखौ जोङो बावनानै थाङाखै बा गारनो हाया आरो नोंथां
नंगौ
बैसागो होननानै बुङोब्ला जोंना मोननै रोखोमनि बैसागो थायो होननानै आङो बुंनो सानो आरो दा समाव जोंना मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो
नंगौ नोंथां थारैनोै
औ थ' सैथ्र दाननि जोबथा था खालार खालि जोङो मोसौ बैसागोखौ जोङो फालिनाय जायो आरो बेनि उनाव बैसाग दाननि से खालाराव जों मानसि बैसागोखौ फालिनाय जायो आरो सैत्र' दाननि जोबथा खालारखालि जोङो माखासे मैगं थाइगंफोरबो जोङो बुथुमनानै बुथुमनानै जायो जाय मैगं थाइगंखौ जोङो जौसे एकस' एक जौसे सेथा होननानै बुङो आरो एकस' एकथा जोङो मैगं थाइगं गो- गोखा गोखै जोङो मैगं थाइगं हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो बुथुमनानै जायो। थ' बेफोरबायदि मैगंखौ मानो जायो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंना मोनसे फोथायनाय दं जे बेबायदि मैगंखौ बा बे बैसा- ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव बे मैगंखौ जोङो जायोब्ला ओ जोंना माने बेमार आजार हामो इदि होननानै मोनसे फो- थायनाय जोंनाव माने गोदोनिफ्राय दङ' आरो जोंनि आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो फोथायनानै बेबायदि जोङो माखासे मैगं बा खुंखाफोरखौ जोङो खांनानै जाबोनायखौ नुनो मोनदों।
नंगौ थारैनो
थ' बेफोरबायदि ओ मे गङाव माखासे मैगंफोरनि मुंफोरा मख'नो थाङोब्ला गोबां मैगंफोर दङ' ओमफ्राय बेफोराव आं माखासे मिथिनाय मिथिनायखौ आं बुंना होनोसै
जागोन नोंथां
औ जोङो गोबां मैगं जोङो बारियाव मा मैगं मोनो जों गासैखौबो जोङो खनथुमो बेजों लोगोसे जोंनि मख'जाथाव मख'जाथाव मैगंफोर होनना बुङोब्ला लाफा सायख' खिफि बेन्दों ओ आरो बिदिनो गोबां दङ' आं गोसोआव फैस्लाबाखै
नंगौ
औ दा बेफोरबायदि जोङो गोबां मैगं जोंथ' एकस' एकथा जोङो बुथुमनो हाया थेवब्लाबो जोङो माने नियमाव ओ इदिनो हाग्रा बंग्रा माखासे जारि माबा माबि ओ ओ जोग्लावरि बेफोरबायदि गोबां मैगं थाइगंखौनो जोङो बुथुमनानै जायो आरो बिलाहि फिसा गोदोर गोबां मैगं जोङो एक्स' एकथा नङाब्लाबो जोंना त्रिसथासो जोङो मैगंफोरखौ जों खोब गावनि बारियावनो बुथुमनानै मोनखायो थ' बेफोरखौ जोङो बेदरफोरजों जानाय जायो आरो दाउ बेदर बा अमा बेदर
नंगौ
औ ओ बेखालि बिदि जानायजों लोगोसे जोङो फुङावनो जोंना गिबियावनो मोसौ थु- खैनाया जाग्रोयो आ- रो ओमफ्राय जोङो मोसौ थुखैनायनि उनावसो बिदि मैगंखौ जोङो बुथुमनानै जायो आरो थ' मोसौ थुखैनायाव जोंना मोसौ बैसागु होनना बुङोब्ला जों मोसौ थुखैनायाव लाव फान्थाव हालदै बेफोरबायदि बायदि मुवा मोख मोखना बिलाइ आरो दिगलति बिलाइ बेफोरबायदिफोरजों जोङो मोसौफोरखौ बुनानै बा खुबैनानै लाव फान्थावजों खुबैनानै जोङो मोसौफोरखौ हांगारनि फोथा फुननानै जोङो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो। गोदोयोथ' मोसौ ओ मोसौ थुखैनायाव जोंना खाथिनि दंग' बा जाम्फै बा दैमा बेफोरजों जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनोमोन आरो दानि जुगाव बेफोरबायदि दैमा दंग'फोरखौ खोब नुनो मोनैनि थाखाय गावनि न'आवनो थानाय म- टर बा दमखलनि दै दैखरनि दै बेफोरबायदिजों थुखैनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
नंगौ थारै नो।
थ बेफोरबायदिनो होमबा नोंथाङा मानसि बैसागोखौ जोङो बर'फोरा गोदोनिफ्राय माबायदि फालिदों आरो दायो माबायदि जोङो फालिबोगासिनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनानै होदो दे
औ नंगौ नोंथांनि थाखायनो आ नोंथाङा बुंखाबाय जे बैसागोखौ जोंनि बर'नि ओ आमाय थख्ल होननानै बुंनाय जायो नंगौ थारैनो ओ मानोना बैसागोआ जोंनि गोरबोनि जोबोद माने मोजां माने खा थिसिन होननानै जों बुंनो हायो आरो औ बे ओ नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो फोर फोरमायबाय माने सैत्र दाननि जोबथा खालारखालि मोसौ बैसागोखौ फालियो आरो बेंखालि मा माबायदि फालियो इखौ जोबोर मोजाङैनो फोरमायबाय आरो बेनि बैसागनि से खालार खालि जों मानसि बैसागो फालिनाय जायो थ बे मानसि बैसागोखौ गोदोनि खोथा बुङोब्ला नोंथां गोदो जोङो दानसे दानसे सिमहालागै फालिनायखौ खोनानो मोनदोंमोन नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ दा नंगौ
औ दानसेसिम फालियोमोन नाथाय माने ओ आथिखालावथ बेबादि दानसेसिम फालिया अब्लाबो माने स्नि सान बा बेनि एसे बाराबो जायो सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन ओनसोलाव बेबादिनो माने गोदो जोंना जोबोर रंजा बाजायोमोन दायो दाबो रंजा बाजायो नाथाय गोदो माने अरिजिनेल जेरैबा खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ माने बयबो गामि गामि बोराइ बेंथ' सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय माने बयबो ज जयै ओंखारनानै माने गामियाव एबा गामिनि न'खर न'खर थांनानै माने ज ज रंजालायोमोन मोसालायोमोन आरो बेबादिनो गाननायनि बिथिङावबो गोमो दखना आरो गोजा रेगे रेगां फास्रा आरनाइ खानाय गोजा ब्लाउज बेखौ गान्नायखौ नुनो मोनो आरो जा
ओ सोरबा सोरबा खाथ्रि बिबार ओंखारोना नोंथां
ओं
औ बे खाथ्रि बिबारखौ माने मा ला बा सना बानायनानै बेबादि लायो आरो सोरबाया माने खानाय खफायावबो माने थुनानै लायो आरो बिबारखौ थ बेबादि माने देलायनानै बिथां आइजोफोरा माने जोबोर रंजायो आरो बे ओ ओ हौवाफोरनि बेलाया बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनाबो ओ गोबांखौनो गोथां गामसा आरो आथिखालाव अ आथिखाल आथिखालावथ माने बै आरनाइ गोनां गस्लाखौ गानो नाथाय गोदो माने ओ सोरबाफ्रा गेन्जि गानोमोन आरो सोरबाफोरा गानामोन सोरबाफ्रा एरिनो ओरैनो फरमेल गस्ला गानोमोन बेबादिनो माने गोदो बैसागोखौ फालियोमोन आरो गोदो न'खर न'खर हाबनानै जौ लोंलायनानै बेदर जालायनानै आरो सेंग्रा सिख्ला बा गथ'फोरनो
बै बेदर एवनाय संनायफोरखौ जाहोयोमोन बेबादिनो माइरं बा फैसा बा न'खरनि सोद्रोमाफ्रा जा होयो बेखौनो फरायना लानानै माने बेबादि थाङोमोन आरो एबा फालियोमोन आरो बैसागो फोरबोखौ
उम उम
खेलिनि मुगायाव बा आथिखालनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो बेबादिनो माने गाननाय जोमनायफ्राथ' बेबादिनो नाथाय माने आथिखालाव ओ गोबां रोखोमनि गाब गोबां गाबनि गोमो गोथां गोजा गावबा गावनि माने गोसो बायदि गाबनि गानबोयो आरो बयबो रंजायो बेबादिनो न'खर न'खर थांनानै आरो बेबादिनो माने आरो ओ फारागथि बुङोब्ला जोङो बेखौनो नुनो मोनो जे माने गोदो बेबादि ओ गोबां दामजु एबा जेरै दिडिजे बा बक्स बा बेफोरबायदि दामजुखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव माने बेफोर दामजु बाहायो आरो आरो सर सेरजा बेफोर दामजुफोरखौ माने एसे खम बाहायनायखौ नुयो नाथाय लाबोयो बाहायो अब्लाबो माने बांसिनै बेफोर दामजु दिजे बक्सफोरखौ दामनायखौ नुनो मोनो आरो
ओं ओं ओं
ओ रंजानाय बाजानायफोरा आरो ओ जोङो माने आथिखालाव ओ कम्पिटिसन जानायखौ नुयोमोन नोंथां माने जायगा जायगा बा गामि गामि फोराव माने कमपिटिसन जायो आरो बैसागो फोरबोआव एगजम माने हानजा हानजा बा हारसिं हारसिं मोसायो आरो बेयाव गोबां ओ ओ दामजु जेरै दिजे बा बक्स बा गोबां गिदिर गिदिर दामजु दामनानै माने बेबादि कमपिटिसन लाखियो आरो स्टेज बा बे स्टेज मोसायो रंजो बे प्राइस बा बान्था होनाय जायो आरो जाय मोजां मोसायो बा जाय मोजां रंजायो बेबादिनो माने बैसागो फोरबोखौ फालियोमोन आरो दायो बेबादि फालिगासिनो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
नोंगौ
सेैथो औ बेफोरबायदि फालिनाया मोजाङानो होननानै आङो बुंनो थांगोन आरो जेनेबा बेफोरबायदि फांसन जोंनि बैसागु जोबथाया अबबा बैसागो गिबियाव बेफोरबायदि फांसनफोर खुंनाया आङो मोजांखौनो होननानै सानो जेनेबा जोङो गावनि रोंगौथिखौ जोङो देखायनो हायो आरो खाबु मोनो जों देखायनो थाखाय
नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेजों लोगोसेनो जोंना होमबा समाबो जानानै फैबाय नोंथां जोङो ओं दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै होमबा
औ नोंथाङा जागोन
औ दे गोजोन्थों होमबा
गोजोनबाय